औ नोंथां?
गिबियावनो गोजोन मिनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय था
औ नोंथांनिसिमबो ओ गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय ओ नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना?
ओ नोंथांनो आङो फन हर नायनि जाहोनानो जाबाय ओ नोंथाङा आंनो दान्दिसे सम होनो हागोन ना?
ओ हागोन नोंथां।
अ नोंथाङा आंनो दान्दिसे सम होनो हायोब्ला नोंथांजों आं ओ बिगियाननि सोमोन्दै एसे सावरायनो सावरायगौमोन नोंथाङा सावराय नोंथांजों सावरायजागोन ना?
औ जागोन नोंथां ओ आंनो जागायग्रोननोसै नामा होमबा नोंथां? औ। जोंनिया बिगियान होननानै बुङोब्ला ओ दानि जुगाव ओ दानि जुगा गोदोनि जुगनिफ्राय गोबां ओ सोलायनाय आरो जौगानाय ओ जों नि गेजेराव जोङो नुनो मोनदों ओ बिनिनो जोङो एगजामपोल ओ महरै लायोब्ला जोङो गोदोनि समाव दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगा सिम थांनो गोनां मोनब्ला जों गोबां सम लायोमोन। नाथाय ओ दिनैनि समाव जोङो गुबुन दाबसे जायगायाव जोङो थांनो गोनांब्ला जोङो गोबां खम समनि गेजेरावनो दिनै हान्थिनो हानाय जोङो जानानै फैदों आरो ओह जेरै जोङो गारि मथर जों जोङो ओ गुबुन दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम गोबां खम समावनो थांनो हायो बिनि अन गायैबो जोङो गोदो ओ दैमा गेजेर बा लैथोफोरनि गेजेराव थानाय जा दिपफोर बि फोराव मा जिब जुनारफोर सोनानै दङ एबा बेयाव जोङो माबा मोनसे थाग्रा फुलि लुनो हागोन नामा बेफोरखौ जोङो गोदोनि समाव जा दिप गेजेराव दैमानि गेजेराव थानाय दिप हादिब बेफोरखौ जोङो संनानै मोनाखैमोन नाथाय दिनैनि समाव जोङो दै लामाजों हान्थिनाय जा जाहाज ओ ओंखारबाय आथिखालनि बिरोंदामिननि जौगानायाव बिनि थाखाय बेखायनो जोङो ओ दा बे दैनि गेजेराव थानाय हाफोरखौबो जोङो ओ दावबायनानै जोङो बेसिम ओ स सहैनो हानानै दिनै रावबो जोङो थानाय थाग्रा खुलि जों लुनो हाबाय आरोना बिनि अनगायैबो जोङो अख्रां सायाव बिरनाय बिरखं जोङो बानायनानै जोङो गुबुन हादोरसिम जोङो जोंनि हादनिफ्राय गुबुन हादोरसिम थांनो जोङो जोबोर गोरलै जानानै फैबाय आरो बिनिफ्राय जोङो अख्रां सायाव अख्रां सायाव जोङो ओ‌ अख्रांनि न'ख्रां सायाव जोङो ओ गोबां गोबां ओ गोबां ग्रह'फोर जेरै ओ गोबां ग्रहफोरनि गेजेरावनो जोंना दा अखाफोर ओ बिसिमबो जोङो दिनै दावबायनो हानाय जानानै फैबाय दाख्लै ओ बावैसो थां औ दाख्लै बावैसो थांनाय ओ खालारखौ आं बावगारबाय ओ बै समखालि दाख्लै बावैसोनि खोथा बियो ओ ना ओ जोंनिया ओ फिन खेबसेबाव जोङो ओ अख्रांखौ अख्रांनि जा अख्रां सायाव जा थानाय औ अखाफोर बैसिम जोंनिया दाउ दावबायनानै ओ दावबायनानै आर फिन गिदिंफिनो फैनानै माने फैनो हानाय हादों आरो ओ बेनि अनगायैबो जोंनिया आ आथिखालाव ओ मबाइलनि मबाइल फननि जुग एबा इन्टारनेटनि जुग ओ बेनिखायनो जोङो मबाइलजों जोङो ओ आथिखालनि जुगाव बिगियान दावबायनायनि जोहै जोङो ओ सासे गोजान ओ जायगायाव थानाय सासे सुबुंजों जोङो ओ गोसोनि खोथाखौ सावरायनो जोङो दिनैनि समाव जोबोर गोरलै जानानै फैदों गोदोनि समाव गोदोनि सम गनायोब्ला जोङो गोदोनि समाव जोङो ओ सासे गोजानाव थानाय सुबुंजों जोङो लाइजामनि ओ हेफाजाबैसो जोङो सावरायनो गोनां जायोमोन बै सावरायनायाव बै साव सावरायनायाव माब्लाबा समाव जोंनिया ओ‌ बिथांनिसिम जा जोंनिफ्राय हरनाय लाइजामा ओ बिथांनिसिम मोनैयाबो जानो हानायमोन ओ बा मोनैयाबो जायोमोन आरो
गोबां गोबां समनि गेजेराव
औ नो नंगौ नंगौ ओ बिनिफ्राय जोङो ओ जा देहायारि फाहामथाय एबा ओ बेराम फाहामनाय बेयावबो जों जोङो गोबां ओ आथिखालाव मदद मोनदों बि जेनि जेनि जेरै ओ मोदोमनि सिङाव जानाय जा ओ गाराय एबा पाथर बेफोरबायदिनो गोबां बेरामफोर ओ गोदोनि दिनाव ओ जायोमोन आरो दानि दिनाव जा जायो नाथाय गोदोनि दिनाव बेखौ सोखानो हायामोन आरोना ओ जोंनियाव जोनथोर गैयैनि थाख थाखाय नाथाय आथिखालाव जोङो ओ ओ बे जा देहा सिङाव जानाय ओ बेरामफोरखौबो जोङो एक्सरे मेसि नि जोहै जोङो नायनो हानाय जोङो दिनै फाहामनो हानाय जानानै फैदों आरो ओ बेनि अनगायैबो जोङो औ दा आथिखालनि जुगाव जोङो आरोबाव माइक्र'स्कप ओ जाय जाय ओ बेक्टेरियाफोरखौ जोंयो दिनै मेगनजों नुनो मोना बै बेक्टेरियाफोर एबा फिसा फिसा ओ गुनद्रा गोसोफोरखौबो दिनैनि समाव जोङो माइख म ओ माइख क्रसफ होननाय मोनसे दाजेमजों जोङो नु गोदोर दाजेमजों ओ जों दिनै नायनो हानाय जों जानानै फैदों आरो ओ आथिखालाव बेनि अनगायैबो ओ इन्टारनेटआ जोंनि ओ ओ आथिखालाव इन्टारनेटआ जोंनि जिउआव जोबोर ओ मोजां गोहोम खोख्लैदों नोंथाङा इन्टारनेटनि सोमोनदोयै ओ फंनैसो सावरायनो हागोनना फोरमायनो हागोन नोंथां।
औ हागोन नोंथां ओ जागायनोसै होमबा नोंथां।
औ।
ओ इन्टारनेटआ ओ गोदान मुगानि ओ बिगियान आरो बेरोंदामोननि मोनसे देरसिन दिहुननाय होनना बुंजायो नोंथां।
नंगौ नंगौ।
बेयो ओ मानसिफोरनि जिउ सोलोंनाय ओ खामानि मावनाय आरो रायज्लायनायनि आदबखौ सोलायबाय नोंथाङाथ' दानि बुंलांखा दों ओ मानो होनब्ला ओ गोदोनि दिनाव लाइजाम लिरनानै ओ दाक अफिसाव बा पस्ट अफिसाव दोनहैनाय जायोमोन आरोना। पस्ट अफिसाव अ बेयो सहैयाबो जानो हायोमोन होननानै नोंथाङाबो बुंखादों।
नोंगौ नोंगौ।
सौहैब्लाबो गोबां समनि गेजेराव सौहैयोमोन आरोना नोंथां। ओ दिनैनि ओ दिनाव बेबायदिखौ ओ नुनो मोनलिया मानो होनबा ओ इन्टारनेटनि जुग जाबाय नालाय बिगियाननि जुग जाबाय नालाय नोंथां।
नंगौ नंगौ।
ओ दिनै ओ मुलुगनि लाख लाख सुबुंफोरा सानफ्रोमबो गुबुन गुबुन थांखिनि थाखाय इन्टारनेटखौ बाहायो आरोना नोंथां। ओ बेयो गुबुन गुबुन हादरनि सुबुंफोरखौ सेकेणडनि गेजेरावनो खारिथिखौ मोनहोयो लके ओ जेनेबा ओ नों बबेयावबा थांनो गोनां नां जायोब्ला ओ नोंथाङा ओ आन्दायनानै थायोब्ला नोंथाङा ओ बे जेनेबा मबाइलाव मबाइल फनाव इन्टारनेटनि जोहै नों नोंथाङा लकेसन नायनानै सौहैनो हायो।
नंगौ नंगौ थारैनो नोंथां।
दिनो गोबां ओ मुलाम्फानि थाखायनो इन्टारनेटआ जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउनि मोनसे गोनां थार बाहागो जानानै फैबाय आरोना नोंथां बेखिनियानो।
नंगौ नंगौ ओ बिनि अनगायैबो जोंनिया ओ‌ जा गोबां ओ बिगियाना जोंनि जिउआव गोबां जौगानायखौ लाबोदों नाथाय ओ बेराफारसेथिं जोंनि जिउआव ओ गोबां गाज्रि गोहोमबो जोङो खोख्लैनायखौ जोङो नुनो मोनदों। बेफोरनि गेजेरावनो जोंनिया ओ गाज्रि गोहोम होननानै बुङोब्ला जा ओ जोंनियाव गिबियावनो बारहावा गेबेंनायखौ जोङो नुनो मोनदों। ओ बारहावा गेबेंनाया जोंनिया औ बारहावा गेबेंनाया जोंनिया दा गारि मथरनिफ्राय गनाय ओ दा बिगियान जुग जों गारि मथर दिहुनदों होननानै दानि सो एसे सिगाङावसो जों सावरायबाय। बे गारि मथर दिहुननाय आरो दैयाव खारनाय जा जाहाज ओ गोदोर गोदोर टाइटेनिक बेफोरबायदि गोबां गोदोर गोदोर जाहाजनि दिहुनो ओ दिनैनि समाव दिहुनदों आरो रेल गारि बेफोरबायदि गोदोनि जि ओ दिनावथ' जोंना खैलाजों खारनाय रेलगारि बेबायदि दिहुनदोंमोन नाथाय दिनैनि समाव इलेकट्रिक जाबाय अलेबो गोदोनि समावबो जों गोबां बेफोरबायदिनो जा रेलगारि एबा मटर गारिफोरनिफ्राय गुनाय गनाय गाज्रि गोसोम उखुनदैआ जोंनि बारहावायाव ओ गोरोबफानानै जोंनि बारहावाखौ गुबुंले खालामो बिनि अनगायैबो जोंनि सान फ्रोमबोनि जिउआव नांबाय थानाय ओ मुवा बेसाद बानायग्रा दारिमिन ओ जेरै इटानि दारिमिन कलकखाना ओ बेफोरबायदिनो गोबां गिदिर गिदिर इन्डास्ट्रि जोंनि ओ जायगायाव जोङो दिनै बिगियान जौगानायनि जोहै जोङो बानायनो हादों बेफोरनि बेफोरनि गेजेरावनो जोंनिया कलकारखानानिफ्राय गनाय जा गाज्रि दै ओ बेबो जोंनि दैखौ गुबुंले खालामो जेरै खर कारखानानिफ्राय गनाय दैयाथ' ओ जोङो बेलेग ओ मोजां जायगायाव जों बाहायनायखौ नुनो मोना बिनि दैया दडाइरेक्ट गनानै लैथो एबा गुबुन मोनसे दैमायाव सो बेयो गोग्लैहैयो नालाय बे गोग्लैहैनाय दैयनो जोंनि जा मोजां दैखौ ओ माने गोग्लैफानानै गुबुंले खालामो आरो। बेनि अनगायैबो कलकारखानायाव गोबां इथाफोर जेरै सावनाय जायो बे सावनायनिफ्राय जोङो गोसोम गोसोम उखुन्दै जोङो गनाय खौ जों नुनो मोनो बे गनाय गोसोम उखुन्दैयानो जोंनि बारहावायाव गोसारफानानै बारहावाखौ गुबुंले खालामो आरो बिनिफ्राय जोङो ओ जा आथिखालाव गोबां ओ जोङो टावार गायसननाय खौ नुनो मोनबाय बेफोर टावार गायसननायनि जाउनाव जोङो ओ फारसि सिं ओ बेफोरबायदि गोबां जों इन्टारनेट नि जोहै खामानि मावनायाव जों मदद मोनदों नाथाय बेराफारसे सेथिं ओ जोंनि जिउआव जान ओ जोङो सानफ्रोमबोनि जिउआव जोंखौ हेफाजाब होग्रा एम्फौ एनला दावसिन दाउला बेफोरनियाव गोबां जोङो रेडियेसन ओ जानायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो। बिनिफ्राय ओ बिसोरो औ बिफोरो थैनानै खायफाया थैलांबाय आरो खायफाया गुबुन जाय ओ बिरलांजोबबाय आथिखालाव बिनि थाखायनो एम्फौ एनलाफोराबो ओ बां बाय मानोना दाउफोरासो बेफोर एम्फौ एनलाखौ जानानै एसे मिथिंगाखौ सोमखोरा आरो ओ समायना लाखियोमोन जोङो बे बुहुमाव बे बुहुमाव ओ सासेया गुबुन सासेनि सायावसो सोनारनानै थायो नालाय बेफोरबायदि जा मिथिंगानि ओ मिथिंगाया सो जोंना एम्फौ एनला आरो दाउसिन दाउला बेफोरबो जोंनि जिउआव ओ गोबां गोेदोर गोहोम एबा बिहोमा होयो आरोना।
औ औ
औ नोंथांमोननि ओ ओनसोलाव ओ बेफोरबायदिनो मायबा गाज्रि गह ओ गोहोम बिगियाननि जोहै गोग्लैदों नामा नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
ओ जोंनि गामियावथ' बेबायदि ओ गाज्रि गोहोम गोग्लैयाखै यानो होनजायो गोग्लैयाखैबो बुंजाया मानो होनो
औ मानोना नोंथां जाम ओ बिगियान जौगानायनि जोहैसो नोंथां
औ औ मानो होनब्ला जों गामियाव जा इन्टारनेट फोनांजाबनाय ओ बे इन्टारनेट नोंथाङास दानि नोंथासो दानि एसे बुंनो फोरमायखालांबाय दाउ बेमार जानाय मा बेमार जानायनि बागै ओ दा जेने बा दाउ बेमार जानायाबोथ' बे इन्टारनेटनि ओ फोनांजाबनायनि जाहोनावबो जायो होनना जों खोनानो मोनो नङा होमबा नोंथां? ओ बिदिनो ओ इन्टारनेटनि जेनेबा ओ जाफोनांजाबनाय बै ओ नेटआ कानेक्टिंआ बै कानेक्टिंखौ बांद्राय जेनेबा ओ बुरजाद्राय जेनेबा गोजानसिम हालागै ओ बाराद्राय गोजानसिमहालागै ओ फोनांजाबनाय खालामोब्ला जोङो दाउफोरखौ बेराम जायो होननाय खोनायो नोंथां आरो बेजों लोगोसेनो जोंनि गामियावबो बुहुत गारि मथर बांलांदों ओ बेनि बां बांनायावनो ओ गारिनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दैनिफ्रायबो एसे खहा जादों होननानै आं मिथिगौ आरो ना
नंगौ नंगौ दे अब्ला जोंनिया समाबो जाबायमोन नोंथां औ नोंथांजों रनायलायनानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय आरो नोंथांनिफ्राय जा बिगियान जौगानायनि जा जाहोन नाव जानाय ओ जोंनि मुलाम्फा आरो खहानि सोमोन्दै आं गोबां बाथ्रा नोंथांनिफ्राय मिन्थिनो मोनबाय आरो गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनबाय आरो नोंथां
औ
दे अब्ला खुलुमबाय नोंथां
खुलुमबाय नोंथां गोजोन्थों गोजोन मोनाबिलि होनबा नोंथां